हेलौ औ नोंथां खोनादों
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों खोनादों
औ बिजि नामा नोंथाङा दायो
बिजि नङा दे बुं नोंथां मा सावरायो
अ मोनसे खोथा सावरायनोसो फन हरदोंमोन ना नोंथां नोंनाव आङो
अ मा खोथामोन बे
खोथायानो जाहैबाय जे जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि देहानि सोमोन्दैसो रायज्लायनो सानदोंमोन आं नोंजों
देहानि माने देहानि एसे फार्ट फिट थानाय आरोना फिटनेस
औ औ फिटनेस औ बेखौ बेखौनो रायलायनो सानदोंमोन आं
नंगौ नंनायाथ' एसे
औ औ
मारै माने मा मा सिस्टेमै माने सावरायनो नों सानखोमाने नोंथाङा बे बुस्थुखौ
आङो जे सानदों माने बिनि माने जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जे लेजिनिफ्राय लेजि जालांगासिनो दं सानफा एफा
लेजि अलसिया माने ना अलसिया
बियाम सियामबो खालामा आरो खाथि खालायावबो थाबाया माया बिदिनो माने आरामाव थानो लुुबैयो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बिनि बेनिफिटस माने मा मा मोजां जायो देहाया जों ब्याम स्याम औ जों ब्याम स्याम खालामबा बेखौ माने मिथिनो मोना जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला सिख्लाफ्रा दानि जुगनिया बेखौनो माने फोसावनो सान्दोंमोन एसे
दानि जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा अलसिया जालांबाय खामानि सामानि मावा उन्दुसोनानै थायो ना बेफोरो बेफोरोथ' नंगौ मानो होनबा गाज्रि बे बुस्थुआ मोजां नङा मानो होनबा बे जोंनि मोदोमखौ दा बोख्रबजोबलांगोन जोंनि जों लाइमोन दा जोङो लाइमोन सेंग्रा सिख्ला नालाय जोङो फात फिट थानो हानांगौ बिराद एकटिभ जानांगौ माने ओम जेरै जों सिगांथ' दा बेलासिमानि जों बल गेलेगोन खारगोन ना ओमफ्राय थांनानै दुगैगोन जोङो दा बांसिनानो फ्रायानो बिदि नंला माने बांसिन उन्दुनानै थागोन मबाइल नायबाय थागोन गेम गेलेबाय थागोन मबाइलावनो उम दा बे मोदौफ्रा बोख्रुबजोबसिगोन अलसिया जालांसिगोन उन्दुगादु गादुरा उन्दुगादुरि बिदि जासिगोन।
औ बाहेरायाव ओंखारना लोगोफोरजों ज' ज' गेलेनाय माने एक्टिभिटिसफोराव थाना माने
सावरायनोबो मोजाङै रोंला गेदेरफोरजों ओंखारा नालाय बाहेरायाव ज' ज'बो गेलेया लोगोफोरजों बेमार आजारबो बिदिनो जा
औ औ बेफोरनो बेमार सामार जाखांहोयो उम थाब थाब जेब्ला बैसो जालांगोन होनबा बिसोर मा जागोन माने बिदिया थाब मोदोम सानाय जागोन माने उम उम दा बुंनो थाङोबा मानोना मा होनोमोनलाय बेफोरखौ जोङो एसे अलसिया जानाय मानाय होन्दों नालाय बेखौ जोङो बे माने मानो थाखाय जादों बे उन्दुनानै थाबाय थानाय देहाया होमबा लोरबां जालाङो दा जों बे लोरबांथिखौ जों बोखारनो थाखाय मा खालामनांगोन ओंखारनांगोन जों न'निफ्राय हो आरो देहाखौ एसे फिदैनो दोनबावनोबा देहाखौ एसे फिदैनो दोननो गोसोबा मोनसे रुथिनबो बानायनो हायो नोंथां आं माने आंबो सानदों आरो आं बानायथ'वाखै आं खालामनो सानदों माने हेबिट होनना बुंनो रु थिन बानायनांगोन जेनेबा जानाय लोंनायबो मोनसे खेथ्रयै जों जाहा थाहा मोनबानो जानोबो नाङा बाहेरनि बुस्थु थ जों ओ एसे फ्रेसनो हेल्दि जानाय लोंनाय मैगं थाइगं बेब'हार खालामनो नां गोन दैखौ दैबो लोंनांगोन जोङो ना। होमबा आरो आरो मोनसेबाव मोनसे रुटिनबो दोननांगोन जोङो बे
औ।
ओ उन्दुनाय दा
औ नोंथां औ। औ नोंथां। औ औ औ नंगौ। औ नायो नोंथां गोबां बांसिनानो